औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिम।
औ नोंथांसिमबो फिन जासि हरनाय जाबाय नोंथां।
होनब्ला नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आंथ' दा ओरैनोसो जना दङ नोंथां।
औ होमबा नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो।
होमबा आङो नोंथांजों मा होनो नोंथांनो दमासि बा मागो फोरबोनि सोमोन्दै एसे फोरमायनोसै।
औ दे बिदिब्ला फोरमायलांदो नोंथां
जोंना मागो बा बे दमासि फोरबोआ जोंना बर'फोरनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो नङा होमबा नोंथां जोंना बे फोरबोआ मा होनो बर'फोरा जोंना आबादजों सोमोन्दो गोनां आबाद मावनानैनो जिउ खुङो नङा होनबा नोंथां जोंना बर'फ्रा मोनसे आबाद गाहाय मा होनो हारि नङा होमबा नोंथां आबाद मावनानैसो बर'फ्रा जोंना जायो नङा होमबा जोंना जेब्ला बे मा होनो दैज्लां बोथोरनि आबाद फसलखौ बयबो मावखांनानै मा होनो न'आव सन खाङो होनब्ला बयबो मा होनो जोंना बे समावनो मा मागो फोरबोखौ मा होनो फालिनाय जायो आरोना जेब्ला जों होनना बयबो मा होनो दैज्लांनि आबादफोरखौ मा होनो न'आव थिसनखांजोबो होनब्ला मारुफोरखौ खुंनाय जायो आरो बे मा होनो बे जोंना मागो फोरबोखौ मा होनो पुष दाननि मा होनो जोबथा हा जोबथा हरनिफ्रायनो जोंना मागो दाननि गिबि सानखौ हमनानै जोंना मा सानथाम सानब्रैहालागै जोङो मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो ना। जोंना बेखौ मा होनो मानोे दमासिबो होनो होनबा जोङो असमिया रावजोंबो दमाहि एबा मा होनो दमासि बुंनाय जायो जोंना मा होनो बर'फ्रा जोंना मागोखौनो होनो। बर'फोरनि जोंना गुबै सोदोबा बेखौ मागोखौनो होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां। जोंना बे फोरबोआव मा जायो जेरै बैसागुआवथ' रंजानाय बाजानाय मोसानाय जायो नङा होमबा जोंना बे मागो फोरबोआव बेबायदि जाया जोंना मागो फोरबोआव जोंना बांसिन मा जानाय लोंनायसो जायो आरोना मोजांयै रंजायो होमबाबो जोंना जानाय लोंनानैसो बांसिन जायो
पुष दाननि मा होनो जोबथा सान एबा संक्रान्तनिफ्रायनो बयबो मा होनो न'खराव आइजोफोरा मा खालामो जोंना मा होनो फिथा गुन्दै देनाय जायो ओमफ्राय बिनि उनाव मा होनो उवाल गायहेन एबा मा होनो दिंखि बाहायनानै जोंना मा होनो गोदान संग्राय खादा सान्द्रि आरो मा होनो बाहायनानै बेबिदिनो उन गुन्दैखौ देनानै फिथा सिथोव सावनानै थियारि खालामनाय जायोना जानो थाखाय जोंनो मा होनो जोंना सान्द्रिया गुबुं जानांगोन मानो होनबा जोंना जोंना मा होनो बैयो सिथावफोर बा एन्थाबफोर देनो थाखाय माहाबा एवनो थाखाय जोंना मा होनो उन गुन्दै जोंना बिराद मा होनो मिस मि मिहि मिहि जाथारनांगौ नङा होमबा नोंथां बेखायनो जोंना गुबुं माबा सान्द्रि बाहायनांगौ आरोना जोंना बेबायदिनो फिथानि थाखाय जोंना मा जोसा माइरं बाहायो आरो जोंना थाव लारुनि थाखाय जोंना मा माइब्रा माइरं बाहायनाय जायो आरोना। खायसे गामिफ्रा मा होनो माइब्रा माइरंनि सबाइ गोरान एवनानै जोंहा बेखौ गुन्दै देनानै सौराइ एबा मा होनो एबा मा होनो गोरान मा होनो सौराइ बिथरबो बानायो आरोना। जोंना बेबायदिनो मा होनो फिथा हासुंफोरबो बानायो बिदिनो जोंना मागो फोरबोआव मा खालामनाय जायो मागो फोरबोआव जोंना बाख्रिनि सोरगिदिं इन्जुराव मा होनो गोबोरखि गोथां लिरनाय जायो आरोना जोंना बे हाबाखौ मा होनो मागो गिबि सानाव फुंबिलि फुंबिलिनि मा सान ओंखारनायनि सिगांनो जोंना खालामनाय जायो आरोना जोंना मा होनो बेबायदि खालामोब्ला जोंना मा होनो जोंना जेनेबा माइनाव बिमा माइनावा मा होनो बायजोयाव खारलाङा होननानै फोथायनाय दंनो आरोना जोंना। ओमफ्राय बे साननिफ्राय जोंना मा जोबलायबाय जोङो बे बाख्रिखौ मा होनो गोबोरखिजों मा होनो मागोनि लिरस'गोन बे साननिफ्राय जोंना माइनाव माइयाव मा होनो अखाफोर दानसे जोंना मा होनो आखाइ होआनो आरोबा जोंना बाख्रिनि माइ हाना माइ हाना आरोना जोंना बर'फोरनाव बेबायदि नेम दंनो। जोंना ओमफाय बेनि अनगायैबो जोंना मा हुदा दङ' जोंना बर'फोरनाव मा होननानै फोथायो जोंना संक्रान्ति हरनि अखानायै फुङाव जेब्ला मागो दाननि जागायजेननाय फुंबिलियाव जे फुंबिलियाव जोंनाव मा खालामो दाउखा नुनाय आगोलनो मा होनो दैमा बिलिफोराव बा दैसाफोराव मा होनो दुगैस्रांनानै मा होनो सानजा खोला मा होनो खुलुमस्रांनानै जोंना मा बेलांगुर सावनाय जायो नोङा होमबा नोंथां जोंना मा होनो बेलांगुर सावनाय हुदाबो दं आरोना जोंना मागो फोरबोआव जोंना बे मा होनो आरो मागो फोरबोनि जोंना मोनसे मख'जाथाव मा होनो आयदाया जाबाय जोंना मा होनो बेलांगुर हुंनाय जोंना मा होनो बेलांगुरखौ बोरै हुङो होनबा जोंनिया जेब्ला जोंहा मा होनो दुब्लि बारियाव माइ हाखाङो माइ हाखाङो होनबा जोङोना मा बे माइ हाखांनाया मा होनो नाराफोरखौ बा मा होनो माइ जिगाबफोरजों जोंना मा बिसोरखौ लानाय जों मा बिलागुर सावनाय जायो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जोंना मा मा होनो बेनि बे जोंना थाब खामनाय थाखाय गोरान मा होनो बे थालिर बिलाइफोरजोंबो जोंना बेलांगुरखौ मा होनो खोबनाय जायो आरो जेब्ला मा होनो जोंना बे थालिर बिलाइफोरजों जोंना थालिर बिलाइ गोरानफोरजों जोंना थाब खामोना बेलांगुरा। बिनिफ्राय गेजेराव जोंना मा औवा होनाय जायो आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो मा होनो बेबायदिनो जोंना बेलांगुर सावनाय जायो आरोना ओमफ्राय मा होनो जोंना आरो मा फोथायनाय दङ' जोंना मागोनि गिबि सानखालि मा होनो फुंबिलियाव जोंना दाउखा सिला नुनाय आगोलावनो जेनेबा सोरांनायनि सिगां मा सोरांसियाव जोंना मा आगोलावनो मा होनो दुगैब्ला जोंना मा खालामनाय होननानै दाउखा नुययावनो दुगैनांगौ होननानै फोथायनाय दं आरोना जोंना मा दाउखा सिल्ला नुब्ला जोंना मा बादुला जायो होननानै फोथानायबो दं नङा होनबा नोंथां आरो जोंना मा होनो जोंना बे मागोआव जोंना मा बे मागोनि गिबि सानावनो जोंना फुंबिलियाव मा होनो दाउखा सिला नुनायनि सिगाङावनो जोंना मा फिथाइ थायग्रा बिफांफोराव मा माइ जिगाब खानाय नेमबो रोंगौ आंना माइ जिगाबबा मा होनो थारायजोंबो खायो जोंथिंनिया थारायजों खानायनायनि दं आरोना जोंना मा होनो बेबायदि खालामब्ला जोंना मा फिथाइ थायनो रोंनि बिफां लाइफांफोराबो जोंना मा फिथाइ थायो होननानै फोथायो आरोना आरो मा होनो फिथाइ थायखाग्राफ्राबो जेनेबा फिथाइफोरा बांसिन बुरजा बुरजा थायो होननानै फोथायनाय दं आरोना आरो बेबायदिनो मा होनो बाथौ धोरोमारि जोंना बर'फोरा मा दाउला दाउ बोलि होनानै मा मान बावना बाथौ गुजिआव मागो फोरबोनि मुङै सिबि सिबियोनो आरोना बा बिदिनो फुजा होयो होननाय हुदा दं आरोना जोंनिया होमब्ला नोंथां आंनि सावरायनांगौआ बेनोसै नोंथाङाहाबो माबा बुंनो गोसो दङ
अ नोंथाङा मागो दमासिनि सोमोन्दै मोजाङैनो फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां अब्लालाय आङो नोंथांजों ओ जानबुंनि सोमोन्दैनो होननोसै नोंथां जानबुंखौ जोंनाहाय दा आथिखालाव माबायदि बाहायो बा जानबुं बाहायखांनायनि उनावहाय जोंना समाजाव माबायदि सोलायनाय फैखो बा गोदो माबायदिमोन बेनि सोमोन्दैनो आं एसे फोरमायनोसै नोंथां ओ जोंहा गोदो गोदायनि समखौ जोङो नायनो थाङोब्ला जोंहा जानबुं बाहायियावहाय बा जान बु ओंखारथ'यै समावहाय जोंनाहाय जोबोर माने जिउ खांनाय राहाया आलदामोन होननानै बुंनो हायो जेरै आथिखालाव जोंहा जानबुं बाहायनायनि उनावहाय गोबां बिबाङावहाय जोंना जिउ खुंनाय राहाया सोलायनानै फैबाय आरो आथिखालावथ' जोंहा गोबाङैनो जोंहा साख्रि बाख्रि मावनानै जाबाय जिहेथु आरो सोलोंथाइ बिथिङाव जोंहा गोबां जौगानाय फैबाय जों दा साफ्रोमखौबो जों नुनो मोनो गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जानबुंखौ फ्राय बाहायजोबोआनो आरो बाहायि ओरैबायदि गैला होननानै जों बुंनांगोन दा गोदोनि समाव नायनो थाङोब्ला जोंनाहाय जानबुंनि गेजेरजों बायदिसिना खौरां हरलायनो बा गोजाननि सुबुंजों रायज्लायनो बा ओ मोजां गाज्रि खबरफोर हरनो लाहरनो थाखाय जोंहा गुबु गोरलै राहा गैयामोन नाथाय जानबुंआ ओंखारनायनि समाव समनिफ्राय जोंहा बेफोरो जोंनि सिगाङावहाय माने जोबोद गोरलै जानानै फैबाय आरो आरो मोनसे खोथा बुंनो थांबावोब्ला जोंहा जेब्ला लाइजाम लिरनायनि खान्थिया जानानै फैदोंमोन अब्ला बिनि उनावहाय जोंहा लाइजामखौ जों दैथायहरोब्लाबो बे गोबां जानथायफोरा जुदि गोबां जायोब्लाथाय बे लाइजामा सहैनायावहाय जोंहा गोबां जेंना नुजाथियोमोन आरो जेरैहाय जोंङाहाय जानथायखौ नायनानै गोबां दिन लायोमोन सहैनायाव आरो खायफा खायफा लायजाम मा सहैयाबोमोन आरो बेफोरबायदि जोंना जेंनाया नु जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो से सेकेण नै सेकेणनि गेजेरजोंनो जानबुंनि गेजेरजों जोङो गुबुन रायजोआव थाया मानो गुबुन जानथायाव माने जोबोद गोजान जानथायाव थाबोलाबो बे सुबुंजों जोङो रायज्लायनो हायो आरो आरो रायज्लायनायल' नङा आथिखालावथ' थ जोङो भिदिअ कसफोर बायदि मोखांजों मोखां नायलायनानैबो जोङो ओ सावरायलायनो हायो बायदि खोथा ओ फोरमायलायनो हायो आरो नोंथां दा जानबुंआ जोंनि सि गेजेरावहाय गोबां माने सोलायनायखौ लाबोबाय बियोथ' जोंना जानबु बाहायनाया ओरैबायदि गोबाव जायाखै होननानै जोङो बुंनांगोन दा जोङो आबै आबौ जोंनि गोदोनि सानफोरनि आबै आबौफोरनिफ्रायबो गामिनि आबौ आबैनिफ्रायबो जोङो जुदि खोनायोबा बा सोङोब्ला जों मोनथिनो मोनो आरो मा बायदि जानबुं गैयि समावहाय माबायदि थासारिजों जेनेबा जिउ खुंबोदोंमोन दा आरो बिनि अनगायैबो बुंनो हायो जानबुंआ जोंखौ खबर लानाय बा खौरां दैथायनायावल' नङा गोबां हाबाफोरावबो मदद खालामदों गोबां मिथिनो गोनां बाथ्रा फोरखौहाय जोंखौ मिथिनायाव मदद खालामदों जेरैहाय फरायसाफोरखौबो गोबां मिथिनो गोनां बा गियान आरजिनो थानाय बायदिफोरावहाय जों जुदि जानबुंआवहाय साट जिफिटिफोर बायदि एबावहाय गुगोलफोर बायदि एबावहाय आरो बिदिनो गोबां एप दंबावो जेरावहाय जोङो सोंलुफोरखौ होनानै जोङो मा फिननायखौ रोखा रोखा मोननो हायो आरो। मानो होनना बुङोब्ला बेहाय सोंलुखौ थुना होनाय लोगोसेनो जोंना फिननाया जोंनि सिगां मेगन सिगाङावहाय रोखा रोखा नुजायो आरो आरो बेल' नो ङा बे जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां सावथुनफोरबो नायनो हायो गोसो बायदिहै मा सावथुनखौ नायनो गोसो। बेखौ मुं थुना होनाय लोगोसेनो जोंङो नुजाफैयो लोगोसेनो रंजानो रंजालु गुसुजों जोङो मालाबाफोर मेथाइ खोनासंनो गोसो जायोब्ला मा मेथाइखौ जोङो ओ खोनासंनो लुबैदों बेहाय बेखौबो जोङो मा मुं थुना होनाय लोगोसेनो बे मेथायाहाय जोंनि सिगाङाव मा रोखा रोखा नुजागोन आरो जों बेखौ खोनासंनो हागोन आरो दा बिदिनो जोंनि लुबैनाय हा थायनायखौ बे मैगं सिगाङावनो जोंनो जगायना होदों आरो गोनांथिफोरावबो जोङो नांगौ समाव जोंखौ मदद खालामदों बे जानबुंआहाय लोगोसेनो दाब दाब जायगायाव जानाय गोजान गोजान जायगायाव जानाय बायदि खैफोद आफोदफोरनि। बा मा जादों बेफोरनि सोमोन्दै जोङो गोदोहाय जेबो मिथिनो हायामोन नाथाय जानबुंनि गेजेरजों जोङो दसे दसेनि गेजेरावनो बेफोरनि रादाबखौ मोनबाय थायो मोनथिबाय थायो आरो। मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ जोङो मोनबाय थानो हायो आरो। जानबुंनि गेजेरजों लोगोसे जोंहा जानबुंआवहाय ओरैबायदि मोनसे गोरलै राहाबो होना होदों जेरावहाय बायदि फन पे गुगोल पे बायदिफोरनि एप एपफोरनि गेजेरजोंहाय जों मा एटिएम फोर बायदि बा बेंकफोराव थांनानै रांखौ दिहुना लासिनो जोङो डाइरेक्टहाय जामबुंनि गेजेरजों बैफोर ए एपनि हेफाजाबजों जों मा डायरेक्टै फैसाखौ माने दाननानै हरनो हायो आरो जुदि जोङो मुवाफोर बायोब्ला फानोब्ला बा हरनांगौ जायोब्ला ला नांगौ जायोब्ला बेफोरबायदि एपनि गेजेरजोंनो जोङो स्केन किउ आर जोंहाय जोङो मा रांफोरखौ दाननानै हरनो हायो आरो लोगोसेनो बेयो जोंखौ गोबां रोंगौथि सोलोंनायावबो मदद खालामो। जेरावहाय जोङो मोसानो रोजाबनो गिटार दामनो बायदि रोंगौथि लानो गोसोब्ला जोङो मा जानबुंयावनो जोङो भिडिअसफोर नायनानै जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरो जेरावहाय जोङो गुबुन जायगायावहाय थांलायनांगौनि गोनां थि गैया बेहाय जों जायगायावनो थानानै जि सोलोंनो गोसो बेखौ भिडिअ' नायनानै जों सोलोंनानै लानो हायो। बेफोरबायदिनो जानबुंआ जोंखौ गोबां बिथिङाव मदद खालामदों नाथाय गोबां सुबुंफोरानो बेखौ बाहायनो रोङियावहाय गाज्रि बिथिङै ओ लामा लांनायखौबो जों नुनो मोनो। गोबां गथ'फोरानो खेला बायदि गेलेनानै गावनि फरायनांगौ सम बा गावनि मावनांगौ हा बाखौ मोजाङै मावालासेनो मा ओ जानबुंयावहाय बे खेला गेलेनानैहाय समखौ ओरैनो बारहोहोयो आरो गोबां बायदिसिना ओंथि गैयि